औ खोनादोंना?
खोनादों नोंथां
अ
गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जा सिबाय नों
औ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिमबो जासि हरनाय जाबाय । दा नोंथां दिनै जोङो बर'फोरनि जि बेफार फालांगिनि सोमोन्दै सावरायलाय
स्वाध्याय लांदोनि नामा? औ जागोन दे नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायनो हा हा फोरमायनानै होदो जे बर'फोरा माबायदि मा मा बिथिङाव बेफार फालांगि खालामो माबायदि खालामो बोखो बिसनिसा नि सायावहाय
औ दा बेफार फालांगि होननानै बुङोब्लाथ जोंङो जेब्ला सिगां समनि बर'फोरनि जारिमिनखौ नाहरो। अब्ला नुनो मोनोमोन बर'फ्राथ आबाद मावनानै जाग्रा मोनसे हारि नङा होमबा?
नंगौ नोंथां
औ दा सिगां समाव बर'फोरा माने आबाद मावोमोन आरो बे नांगौ आबादफोरनि बाजारफोरावल लांनानै फानहैनायखौ गुबुनफोरनो फानहैनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन।
नुनाय जायोमोन औ नंगौ
होननानै बुङोबा जोंङो मैगं खांखिलर बहल जिंखा दा बेबायदिनो बर'फ्रा गोबां रोखोमनि ओ मा होनो हर्टिकालसारनि आबादफोरखौबो बानायनाय नुनो मोनसै। जेरै थालिर आबाद लेबु गय दा बेफोरखौ दा बानायनाय नुनो मोनसै आरो दा जोंनि बर'फोरनि लेबु गय थालिर बेफोरबादि खेथिफोरखौ माने गुबुन मानसिफोरासो बायनानै लानानै थांनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन। दा दखानफोरनि बेलायावबो बुंनो थाङोब्ला बर'फ्रा ओरैनो ददाब साहा गला फिथा गला बेफोरबायदिखौल' होनाय नुनो मोननाय जायोमोन आरो सिगांनि समाव। दा आथिखालाव गोबां बर'फोरखौनो माने गिदिर गिदिर दखान जे जोंनि गानग्रा जोमग्रानि दं
इभेन जोंङो दखना दखानफोरखौनो गुबुन जाफोरखौसो बांसिन नुनो मोननाय जायोमोन। दा आथिखालाव बर'फ्राबो माने बे दखना गानग्रा जोमगानि दखान देलायग्रा दखान बेफोर दखानफोरखौबो माने होनो रोंबोबायय आरो औ नंगौ। दा जोंनि धकेल जायगानिफ्राय गुबन मोनसे जायगासिम
माने मैगं मैला
बेफोरखौ माने लांनानै फानहैनाय औ बेफोरखौ नुनो मोननाय जासै औ जेरै जोंनि ओ चिरांनिफ्राय गुवाहाटियाव मैगंफोरखौ लांनानै फानहैयो औ।
दा
दा गयफोरखौ जोंङो गुबुन मोनसे जायगाफ्रावबो साप्लााय खालाम हरनो हानाय। बेबायदि माने बेफार फालांगियाव बर'फ्राबो जौगाबोनायखौ आथिखालाव नुनो मोननाय जासै औ थारैनो। नोंथाङाथ' आंनो ओ गोदोनि आरो आथिखालनि मुगायाव माबायदि बेफार फालांगि खालामोमोन। आरो माबायदि जौगादों बेनि सायाव बुंनानै होलांबाय आंबो बेनि सायावनो फंनैसो बुंनो सानदों नोंथां। माने आं जा नुबोदों जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो जोङो बर'फोरा आबादखौ मावनानै दोनोब्ला मावोब्लाबो माने बेफ फोरबायदि ओ बेफार फालांग गि बा बेखौ फानना फानहैनाया खोब खम नुनो मोनोमोन आरो जों गोदोनि दिनावहाय औ आरो जों बेफोरबायदि गोबां बिबांनि जेरै जों फसलफोरखौ आबादो आबादखौ मावामोन मैगं थाइगंफोरखौबो जोङो बांसिनानो जानो थाखायल' मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन । नाथाय ओ आथिखालाव फोरो सम आरो थासारिया सोलायबोनायजों लोगोसे बैफोरनि ओ माबा बेसेनखौ मिथिनानै जोंनि बर'फोराबो दायो ओ बेफोरखौ रांखावरि रांखावरिनि थाखाय बा ओ रांखावरि आरजिनो थाखायबो जोङो गोबां रोखोमनि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो । माइनि अनगायैबो जोङो ओ साहा आबाद मावो गय आबाद मावो फाथो खुसेर नोंथाङानो दहाय बुंलांखाबाय जेरै लेबु बोथोर लायै बोथोर बेफ फोर आबादफोरखौ मावनानै माने ओ दिहुन्थाइ फसलखौ जों दिहुननायखौ नुनो मोनो । आरो लोगोसेनो ओ बेखौहाय गुबुन गुबुन जाथिनि फालांगिफोरनो दैथायहरालासिनो जोंनि बर'फोरानो गावसोरनो थांनानै बेखौ गुबुन उ जोंनि जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायावहाय फानहैनायखौ जों नुनो मोननो । नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ दा आथिखालाव ओ जोंनि ओ फार्मार्सफोरनि इनकामफोरखौ डाबल खालामना होनो थाखाय ओ जोंनि ओ सेन्ट्रेल गभमेन्टआबो गोबां रोखोमनि इनिसिटिभफोर लागासिनो दङ । जेरै ओ जोंनि फार्मार्स एरियाफोराव माने एफ पि सि जायखौ जोङो फार्मार प्रडउसार कम्पानि होननानै बुंनो । नोंथाङा खोनाबाय जानो हागौ नङा होमबा? दा बे कम्पानि फोरखौ माने ओ बानायना होनानै
औ माने जोंनि भारत सरकारा औ गासै जोंनि
भारतआव ओ जि रोजा फार्मार प्रडिउसार कम्पानिफोरखौ डेभलप खालामना होनायनि मोनसे इनिसियेटिभ लानाय जादोंमोन जायनि गेजेरजों माने मोनसे एरियायाव थानाय गोब
गोबां फारमारस लानानै बे कम्पानिया ओ सालायजागासिनो दङ औ दा पार्मारस फोर दिहुननाय प्रदाक्टफोरखौ दा एफ फि सिया ओ जमा लाखिनानै बेखौ माने गुबुन जायगायाव ओ फाथायहरो। दैथाय हरो आरो ना?
औ दा बेबायदिनो माने ओ फार्मास फोरनि इनकामफोरा एसे बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दङ दा साफा सानै जे ओ फार्मासफोर होननानै बुङोब्ला जेनेबा जायफोरा खेथिफोरखौ मावबाय मावखांनायनि नि उनाव ओ फारिफोरनो फानहरो नङा होमबा? दा माब्लाबा समाव जे बेफारिफोरजों आबादारिफ्रा थगाय जायोबो दा बिसोरदि मिथिया नालाय ओ बिनि दाम प्राइसा बेसेबां थांगासिन दङ
औ औ
नो मोननाय जायोमोन आरो बेफारिफोर
औ
दा आबादारिफ्राबो एसे ओ बेफोरनिसो सायाव एसे एलार्ट जाबाय माने दा बेफारिफ्रा बारा थगायनो हाला।
बिदिब्ला आंनिफ्राय मोनसे सोंलु नोंथांनिस सिम ओ बैफोरबाय दे जा जों ङो दिहुनो फसलफोरखौ जों दिहु हुनो आ जोंनि आबादारिफोरा बेफोरखौहाय बै फालांगियारिफोरनो दैथायहरालासिनो गाव माने बाजाराव गाव खुद थांनानै फानहैनायनि गेजेरजों ओ माबाफोर मुलाम्फा जादों नामा नोंथां?
ओ बाजाराव जेब्ला सा से आबादारिया बाजाराव थांनानै मोनसे गावनि दिहुनथाइ फसलखौ फानहैयो माब्लाबा समाव बियो ओ ओ मिडेलमेन जाय बेफारिफोरजों थगायजानोबो गोनां जायो। दा ओ मोनसे खोथाखौ नोजोर होयोब्ला नुयो
औ औ
अब्ला माने ओ दामनि फारागथिखौ नुनो मोननाय जार जायाखै होनबा बेवहाय औ बेबायदिनो माब्लाबा माब्लाबा माने ओ आबादारिफोरा बेफारिफोरजों थगायजानो गोनां जाहैयो आरो
औ नंगौ ओ बैफोरबायदि थगायजानाय इनिफ्राय ओ दानि नोंथांआ जे बुंलांबाय ओ सासे आबादारिनो दाइनजौ सासेनो से रोजा बेफोरबायदि खम बारा बेसेनावहाय माखासे बायसनानै लांग्रा फायखारि फोरा माने थगायनायखौ जों नुनो मोनो होनदों नङा होमबा
औ
अब्ला जों बेफोरबायदिनिफ्राय ओ बारग'नो थाखाय जेनेबा जोङो गावनो थांनानै बाजाराव फानहैयोब्ला जेरै- जोङो जिरायनानै फानो नङा होमबा
औ
गुबुननो गुबुननो ओम गुबुन फायखारिनो फानहरालासिनो गाव जिरायनानै गावनि फसलखौ गावनो फानोब्ला माने ओ बाजाराव जाखिनि बेसेना सोलिगासिनो दङ बेखौनो मोननो हागोन नङा होमबा नोंथां।
अ जिरायनानै फाननाय माने ओ बेवहायबो जोङो बेफारियानो बायगोन बेखौ मानो होननानै बुङोबा जोङो जायफोरा बेखौ गोनांथि जादों बेवहाय गोनांथि जानाय मानसिनि अनजिमाया खमबो जानो हागौ बे जायगायाव,
औ
जाये ओ, फसलखौ माने
औ औ
दा बेखायनो माने प्राइजनि दिडिफारेन्सखौ मालाबा मालाबा नुनो मोननाय जायो आरो दा बिनि थाखायनो मा मोनसे एपिसि मोनसे फार्मार प्रडिउसार कम्पानिनि आन्दाराव फ्राय सेेरोजानिफ्राय, उम जिबाज बा नैरोजा बेबायदि फार्मार्सफोरा ज'जानानै मोनसे फार्मार प्रडिउसार कम्पानिखौ बानायनाय जायो दा बेवहाय ओ फार्मार्सफोरा जेब्ला गावसोरनि दिहुनन्नाय फसलफोर जेरै माइ बेसर फाथो बेफोरखौ एफ पि सि आव जमा होफैनाय जायो आरो माने साफ्रोमबो फार्मार्सफ्रानो बेवहाय जमा होफैबाय बिनि उनाव एफ पि सि बेखौ साप्लााय खालामहरबाय दा साफ्रोमबो फार्मार्सफ्रा दामखौनो मोननो
अ अब्ला बेनि गेज गेजेरजों जोंहा जेबो थगायजानांगौनि गोनांथि गैया आरो माने जाखिनि सोलिबाय थादों बेसेन बेखौनो मोननो हाय नङा होमबा?
औ नंगौ
औ दे बिदिब ब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ' फोजासिगोन नामा नोंथां?
औ जागोन दे दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो दे थाबायखर ।